हेलौ नोंथां
औ नोंथां
माबोरै दं?
दासान्दि आं मोजाङैनो दंथयो आरो नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दंथयोर नोंथां
औ नोंथां खबरा मोजांथ दासान्दि
अ ओमफ्राय दिनै मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा दिनै मानास माहारियारि हाग्रामानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मानास माहारिमायारि हाग्रामा मानास माहारियारि हाग्रामाया बाक्सा जिल्लानि सिङावनो गोग्लैयो
औ
बे हाग्रामाया भुटान बरदारनि बारनानै साहाजा बो गोग्लैयो ओमफाय
औ
बाक्सा जिल्लायाव
औ
गोग्लैयो आरो बे मानास हाग्रामाया मोसानि थाखाय मुंदांखा बेयाव गोबां जिब जुनार नुनो मोनो जेरै मैदेर मोख्रा दाउ
औ
बायदिसिना आरो
औ
दंफां लाइफांफोर दं
औ नोंथाङा बेवहाय थांफेरबाय नामा?
बेवहाय थांबाय थांनाया बेयाव बेरायनो थाखाय मोजां आरो
अ
बांसिन मेसें बोथोराव मोजां जायो बेयाव बेरायनो थाखाय
औ ओ मानास माहारियारि हाग्रामानि सेराव माबाफोर दैमा- दैमाफोर दं नामा
दैमाया दं
औ मा मा मुं दैमानि खोन्थानो हागोन नामा दैमानि मुंखौ
दैमा दं बेयाव
ओ खोनानो मोनदों दैमानि मुङा बोरसि दैमा
फोरा गोग्लैयो
अ
आं खोनानो मोन्दों बोरसि दैमा होननायबो मोनसे
बोरसि दैमा दं दंनाया बिनि सोनाब बागो
अ अ
बेयावनो नांजाबनाय ओंखारलांनाय
अ अ
बोहैलांनानै खोला बुरलुंबुथुर दैमायाव गोग्लैहैयो
अ
मानास हाग्रामायाव आरो बेनिफ्रायनो ओंखारलांनाय बुरलुंबुथुर दैमा दं आसामनि बेफोरबो गिदिरसिन दैमा महर गनाय जानाय
औ ओरैनो मानास नेसनेल पार्कआ बेसेसो गुवार जायगा आवग्रिनानै दं नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
गुवारा बिनिया
ओरैनो बेसेसो माने भुटान भुटान आरो भारत भारतनि गेजेरनि सिमा बायदियै साननानै लाजायो दा
सिङाव आसामाव थानाय बाक्सा जिल्लायाव बांसिनै स्निजिबा जौखोन्दोखौनो आवग्रिना दङ मा जाखो?
औ
भुटानाव नैजिबा खिनिया गोग्लैयो
औ मानास माहारियारि हाग्रामानि थाखाय जोंनि ओनसोला ओरैनो माबायदिय जौगानाय लाबोखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मानास माहारियारि हाग्रामाया जोंनि थाखाय गोबां गुबुन गुबुन गोजान जायगानिफ्राय दावबायनायनि माबायाव बेलायाव गोबां जौगानाय खो लाबोदों। आरो गोबां सुबुं फोरानो बेयाव दावबाय फैनानै जायगाखौ नायफैनानै मोजां मोनो आरो
औ
बेनिफ्राय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो।
औ गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो नायनो?
औ फैग्राफोरा मोजां मोनलाङो बेनि बे जायगाखौ नायनानै गिदिंनानै बेरायनानै
उम जेराव बियो मोसानि थाखायबो मुंदांखा
उम बियो जायगाया मोसानि थाखाय गुबैयै मुं दांखा गोग्लैयो
औ मोसा मैदेर हाग्रानि मैदेर
मैदेर दं गराइ दं
अ ओरैनो
दाउमा दाउसा दाउरायाइफोर दं हाग्रानि दाउजोलाबो दं
अ ओं
मायना आरो बेयो
समायना नुयो जागाखौ नायनानै
उम गोबां गोजान गोजानफोरनिफ्राय फैयो
औ बे जायगायाव गोबां आसामनि बाहेरनिबो फैयो आसामाव थानायब्लाबो फैयो
औ
ओरैनो नों नों थानायनिफ्राय मानास हाग्रामासिम बेसेबां गोजान ओरैनो
बेसेबांसो
बेनिफ्राय बारा
थ गोजान जानाय नोङा ना
सायाव बारगोन गोजाना दजि किलमिटारनि
औ
गोजानाथ एसे गोजान गैया जों थानाय जाय गानि बाक्सा जिल्लायानो नालाय बेयावबो बाक्सा जिल्लायानो
औ
बांद्राय गोजानाव गोग्लैद्राया
औ आ
आ
जोङो बांसिनहाय बेवहाय ओरैनो नेसारा माबायदिहाय बेना मिथिंगायारि नुथाया माबायदिहाय
हा हिमालय हाजोमाजों नांजाबनाय आरो दैमा दैसाजों थानायजों नायनो मोजां जायो आरो
औ
हाबनानै नायोबा गेद गोबारलांनानै दाउराय नुलांगोन बायदिसिना बायदिसिना जिब जुनार दावमा दावसा नुलांनायजों हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांफोरखौ नायनानै एसेनो मोजां मोनो आरो ओम मिथिंगायारिनि सा मोजां जायो
औ खोनानो मोनदों बेवहाय साहा साहा आबादबो खालामनाय जायो जिं जिं
औ बेयावहाय साह आबाद मावनायबो जायो एसे खम बिबां
ओम जोंनि बे सा सानजा ओनसोला साहा साहानि थाखाय मुंदांखा साहा बिलाय
औ नंगौ
साहा बिलाइनि थाखाय मुंदांखा गोबां जायगायावनो
औ
साहा आबाद खालामनाय जायो सा सान्जा ओनसोलाव
साहा बागाननि आबादजोंनो मुंदांखाायावनो गोग्लैयो बे ओनसोला
औ
बास आसामनि सिङाव थानाय बे बाक्सा जिल्लानि मानास हादोरारि हाग्रामाया उम मुलुगनाङारि आबहावानि सायखजानाय मोनसे गिदिर हायुङरि हाग्रामा महरै गनायजानाय आरो।
औ औ नंगौ
दाथ
थिग बेफोर बायदिनो मोनसे माहारियारि हाग्रामाया जोंखौ रै जोंनि ओनसोलखौ माने मुंदांखा खालामदों आरो जोंनि बाक्सा ओनसोलखौ। मोनथिनानै मोनो।
बाकसा ओन्सोला बिनि आरो मायारि हाग्रामा थानायनि थाखायनो मुंदांखायाव गोग्लैयो। बुरलुंबुथुर दैमाया बिनि मानासनि सानजा थानाय जायगानिफ्रायनो गफनि खफजों ओंखारलांनाय
औ
ओ जोंनि बाक सायाव मानास माहारियारि हाग्रामानि अनगायैबो आरो गुबुन बेफोरबायदि बुंजाथाव हाग्रामाफोर दङ नामा?
बाक्सा एरि बाक्सा जिल्लायावथ बेफोरबायदि हाग्राामा गैया गैनाया। बेरायथावना जायगाफोर दं। फिसा फिनला बेफोरबायदिनो फेमिलिनि थाखाय मोजां।
औ औ
मानास हाग्रामानि सेर सेराव आरो सुबुंफोरखौ थानाय नुयो।
औ बर' सुबुंफोर औ
गुबुन हारिनि सुबुं जेनेबा बर' हारियाबो थागोन।
औ औ
बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि ओरैनो मा मा हारिफोरा दङ आरो बेनि जिं जिं?
बेनि सेराव थिया
औ औ ओरैनो असमिया ओ मा होनो बिस
बेफोरावथ गोबां हारिबाबो गोरोबलायनानै थानाय नालाय
औ
बेनि सेराव सुबुंफोरा गावसोरनि जिउखौ दानो थाखाय थांना थानो थाखाय जिउनि लामाखौ सामलायलांनो थाखाय न' लुनानै थायो आरो बेनि सेराव
औ औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय मानास माहारियारि हाग्रामानि सोमोन्दै एसे फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय